हेल' खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों ओमफ्राय नोंथाङा मानोबा हरदोंमोन।
नोंथाङा फ्रि दं नामा दा?
दाथ' ओरैनो फ्रियानो नोंथां ओरैनो जिरायग्लांलाबायनानै दङ।
औ नोंथाङा फैबा आं जोंनि। बर'आव समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय
औ नोंथां
आमथिसुवा मोनसे फोरबो बायदि फालियोना बेनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंजों दा। औ दा नोंथांमोननि गामियाव आमथिसुवाखौ माबोरै फालिनानै बारहोहरनाय जायो बेनि सो सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनो।
ओरैनो जोंनिथिंजायथ' नोंथाङा आमथिसुवाखौ माने। फालिनाय जायो जेन'बा बर' समाजावनो मोनसे नेमखान्थि दानानै दोनखानाय हिसाबै बे आमथिसुवाखौ माने फालिनाय जायो आरो बे आमथिसुवा आमथिसुवा समावहाय माने बयबो जेनेबा गासिबो बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाइफोरा माने बै समावहाय माने बांसिनै मोनहैनाय जायो आरो नोंथां दा बेजों लोब्बा लाखिनानै माने गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरा जयै ओंखारलायनानै माने बैफोरबायाददि जेनेबा बै आमथिसुवा दिन जेनोखि आमथिसुवा दिन बै समावहाय माने बयबो गाव गावबागाव न'खरनिफ्राय माने
बायदिसिना आगजुफोर लाबोनानै जेरै सिखा खंखाइ खदाल बायदिसिना लाबोनानै गामि ओनसोलावहाय
औ
माबा मोनसे जेनेबा थाबायग्रा लामा मबेबा मोनसे खाथिनि जायगाफोर बेफोरबायदि जायगाफोराव गोबांथार हाग्रा दुयोब्ला मानि हाग्राफोरखौहाय दानस्रांनाय जायो आरो बे हाग्रा दान दानस्रांनायनि गेजेरजों आमथिसुवायाव हाग्रा दानस्रांनायनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजावहाय माने
औ
मोनसे फोथायनाय दङ कि माने आमथिसुवा दिनाव जुदि
औ
बैफोरबायदि हाग्रा गुदु जायगाफोराव माने जायगाफोरखौ एवस्राङोब्ला माने थाब रुजुनो हाया। होननानै जोंनि बर' समाजाव फोथायनाय जायो आरो बे आरो बेजों लोगोसे माने जोंनि समाजाव मोनसे फोथायबावनाय दङदि बै दिनखालि जुदि सोरबा खानायफोर सिनजायोब्ला माने बैफोर खानायफोर सिनजानाय माने समावहाय बै सिनजा जाग्रा जेनाखि सुबुं बे सुबुंनि खानाया थाब लावा होननानै जोङो माने फोथायनाय जायो आरो बेजों आरो बेजों लोगोसे औ थाब थाब लावा माने आरो बेजों लोगोसे जेब्लानाखि कि हाग्रा एवनाया जोबजोबो बयबो रायजो राजाफोरानो हाग्राखौ एवखांजोबनानै ज' जाफिनो अब्ला माने जोंनि बर' समाजावहाय न'खरफोरनिफ्राय जाय जायनाव मा मा जाग्रा फिथाइ सामथाइफोर दङ बैफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ ज' लाबोलायनानै माने रायजोनि गेजेरावनो माने रानलायनानै बैफोर फिथाइफोरखौ माने दाननानै बा हानानै बैफोर फिथाइफोरखौ माने जानाय जायो आरो नोंथां दा नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलियो ओरैनो आमथिसुवाया
औ जोंथिंबो सोलियो नोंथाङा आं आंनाव जेसेबां रोंगौथि दं एबा मेगनजों नुबोदों बेखौ बेखौ नोंनो खिथानो खिथालांसै आङो फोरमायनानै होलांसै आं
औ नोंथां
गिबियावनो जोंनियाव माने फुङाव बयबो न'खरावनो माने गाइखेर लोंनाय जायो आरोना नोंथां आमथिसुवानि नामाव माने औ आमथि सुवायाव गाइखेर लोंनोसै ओमफ्राय न'खरफ्राव एसे बिदिनो फिथाइ सामथाइ लाबोनानै दोननाय एबा न'आव न'नि बारियावनो थायनाय फिथाइ सामथाइफोरखौ खानानै लाबोनानै एसे एसे जानाय जायो आरोना न'खरनि मानसिफोरजों
अ
औ ओमफ्राय बिनि उनाव बिदिनो आइजें आइला जेरै सिखा ओमफ्राय खदाल बिदि लानानै जोङो गामियाव बे गामिनि लामाफोराव हाग्राया गुदु जायोना हाग्रा रज'नाय या बेफोरखौ एवनो थाखाय ओंखारलांनाय जायो आरो ना ओमफ्राय जेब्ला जायगायाव मोनहैयो हब्ला जोङो रायजोयैनो गामिनि गासिबो सुबुंफोरा ज' जानानै बे लामा मानि गोजौ गोजौ जानाय हाग्रा बंग्राफोरखौ एवस्रांबोयो आरो ना नोंथां
औ नोंथां औ
थिग बेबायदिनो औ जेरै एवबोयै एवबोयै जेब्ला जोबथा जायो अब्ला जों जोंनि गामियाव मानि मोनसेबाव आरो जोंहा गामिनि फोथारखौबो मोजाङै स्रा एवस्रानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
औ ओमफ्राय बिनि उनाव गामिनि मानसिफोरा बयबो ज' जानोसै ओमफ्राय बिदिनो एसे बेदर आखाय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामनाय जायो आरोना नों जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियाव औ जे बिदिनो अमा बेदर बिदि एवनानै दोनफैनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो गामियाव जयै राननानै जायो आरो ना नोंथां
औ
औ थिग बेबादिनो आमथिसुवायाव लोगोफोरजों बा ज' ज'यै जोङो मानसिफोरनि न' न' फिथाइ सामथाइ जाहैनाय जेरै खान्थाल थाइजौ बेफोरो बे आमथिसुवा समाव मोनफुनाय जायोना नोंथां मोननाय एबा राफुनाय औ बेखौ जोङो ज' ज' जाहैनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
आरो जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि माने जेब्ला ओंखाम जाखांबाय
औ
अब्ला जोंनि गामिनि गासिबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो फोथाराव ओंखारबोयो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
थिग बेबादिनो गिदिर जोङो जोंनि गामिनि फोथाराव मानि जोलुर बादायलायनायबो होयो आरो ना नोंथां जेरै सेंग्रा बो- राय बिदिनो उन्दैफोर गिदिरफोर बिदिनि एसे जोलुर बादायलाय होनाय खालामनाय जायो आरो ना नोंथां बे आमथिसुवाखौ फालिनो थाखाय रंजानायनि नामाव आरो बिदिनो गुब गुबुन गुबुन गुबुन गामिजोंबो बिदिनो फुटबल जोलुर बादायलायनाय जायो मा- माखासे समफोराव
औ औ नोंथां
फोरावल' बिदिखौ खालामनाय जायो आरोना नोंथां जोलुर बादायलायनायखौ आरो बिनि उनाव आइजो फोराबोथ' दंना आइजोफोराबो बिदिनो ज' बयबो फोथाराव गेलेग्रा फोथाराव फैजोबो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलना ओमफ्राय बेनि उनाव हिनजावफोरनियाबोथ' माखासे खेला दंना खारनाय बा मानाय ओमफ्राय बांसिनानो जों आइजोफोरनि मादाव खाबादि गेलेनाय बादायलायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो नों होननाय बादिनो जोंनियावबो दं आरो आमथिसु- वा खालि खानाय सिनजायोब्ला खानाया थाब लावा होननानै बे नेमखौ जोंनियावबो फालिनाय जायो आरोना नोंथां
औ दङ'
दा नोंथांनियाव माबा होनबावनांगौ दं नामा आमथिसुवानि बागै
दा नोंथां नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनियावबो जेनेबा
बैफोरबायदि फोथाराव खारनानै जोलुर गेलेनाय बेफोरबायदि मानि माखासे जेनेबा खेला गेलेनाय माबाफोरा मानि जायो आरो फोरा जायो आरो जोंनिथिंनिबो एफा एनै एथबां मानिथ' जाया जानाया जेनेबा जोंनि ओनसोलफोराव गामिफोरा मानि एसे जाब जाब रायजो जानायखाय माने बैफोर गामि मोननैजों मोनथामजों माने ज' जालायनानै माने मोनसे जेनेबा मोनसे टिम बानायलायनानै जोलुर बादायनाय काबादि बादायनाय बेफोरबायदि खेलाफोरखौ माने होनाय जायो आरो नोंथां दा बै फोर जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों माखासे माखासे माने अन्थोबफोर होनाय जायो जेरै फिथाइ सामथाय थाइनि अनथोब माबा माबिनि अनथोब बेफोरबायदि अनथोब होलायनाय जायो आरो जाय हानजाया देरहागोन बै हानजानोहाय होनो होलायलायनाय जायो आरो ओरैनो नेम मथे माने जे आमथिसुवायावहाय बेफोरबायदि हाबाफारिया खुङोब्ला जाहाथे जे जोंनि लाइमोन फोरा इयुनाव बेफोरबायदिखौ जेनेबा सोलोंनानै लायो बेफोरबायदि खेलाया जायो बे बेफोरनि गेजेर मानि बेफोरखौ साननानै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लादेरनाय जायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' बेफोरनो गोजा नोंथां जोंनि आमथिसुवाया जेनेबा बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौनो लानानै जोंनि आमथिसुवा समाव बर' समाजावहाय माने फालिनाय जायो आरो दा बेनि अनगायै आं नोंथांनाव माखासे सोंथिखौसो सोंनो सानबावदोंमोन सावरायनो सानदोंमोन। जे नोंथाङा मा मा फिथाइफोरखौ माने बांसिनै जानो मोजां मोनो नोंथां?
आङो बांसिन थाइजौ थौ ओमफ्राय रैमालि रैमालि फिथाइखौ जानो मोजां मोनो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो एखमबा एखमबा खान्थाल फिथाइखौबो जानो मोजां मोनो आरोना नोंथां खान्थाल खान्थाल फिथाइखौ आङो मोनोबा बांद्राय जानो हाया आरोना नोंथाङां ओंखायनो राफुनाय गो-गोथाङावनो जानाय जायो आरो ना नोंथां ओमफ्राय आङो थाइजौखौथ' गोथावनो मोनो ओमफ्राय बेनि उनाव थालिर थालिर बे न'आवनो न'आवनिनो लकेल थालिर मोननाय थायोना नों नोंथांना थालिर फिथाइ औ आं न'आवनि लकेल थालिर फिथाइखौ जानो साबसिन मोनो आरोना नोंथां। गोदो गोथावसिनबो जायोना न'नि जिनिसा
औ औ
औ नोंथां थिग बेबादिनो दङ बिदिनो आरो नों नोंथाङालाय मा मा फिथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो
आंथ' ओरैनो गोबांथार फिथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो नोंथां। ओरैनो आपेल आंगुर आरो गुबुन बेफोर जेनेबा जोंनि ओनसोलाव मोननाय जाया बांसिनै दा गामि ओनसोलफोर आव मोननाय होनोबा जों बुंनांगोन आनारस फिथाइखौ रै आनारस फिथाइ एबा रैमालि फिथाइ थ' जोङो माने आङो जानो बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथां बेनि अनगायै खम खमला फिथाइखौ जों आङो माने जानो मोजां मोनो। बेनि अनगायै ओ नारें फिथाइफोरखौ जानो मोजां मोनो। आरो खान्थालखौबो जानो मोजां मोनो खिन्थु आङो खान्थालखौ गोमोनाव जानो मोजां मोना बारा। मानि गोथाङावहाय बांसिनै जानो मोजां मोनो आरो दा आङो बांसिनै माने आनारस फिथाइखौ जानो मोजां मोनो आरो आनारस फिथाइखौ जायोब्ला माने आनारस फिथाइनि थावनायाथ' माबायदिनो गोदै जानो मोजां माने देहाफोराबो जायोब्ला। माने मोजां जायो एसे बेफोरखौ जायोब्ला माने एसे देहाफोराबो फ्राग मोनो आरो जेनेबा सान-सानसुथि। माने समावहाय माने जायोब्ला बिराद मोजां मोनो आरो जानो आरो खान्थालफोरखौथ' जोङो हारसिङै बांसिनै जानाय जाया। खान्थाल फिथाइफोरा गिदिर गिदिर जायो नङा होमबा नोंथां दा जोङो जयै। खान्थाल फिथाइफोरखौ दाननानै जेन'बा थायसे खान्थाल फिथाइखौनो दाननानै जोङो सात आतजन मानसिफोरजों माने। सुबुंफोरजों रानलायनानै जायो बैफोर जानाय समावहाय माने गोबांथार माने। जेनेबा रंजानाय मोनो आरो माने खुसि मोनो बयबो ज' ज' जायोबा। संख्रि फानलु लगाय लायनानै जायो दा नोंथांमोना बेफोर बायदि जागोन ना जाया?
जायो नोंथां जोंनियावबो जों लोगोफोर गोजा बिदिनो ज' ज' जाहैनाय जायो आरोना
औ।
गोबां मुजिनाय मोनो नोंथां बिदि ज' ज' जानायाव जोङो मोजां गाज्रि सावरायलायनानैबो ज'। ज' रायलायनो मोन ना लोगोफोरजों औ। थिग बे औ बेबादिनो ज' ज' जानायाव इन्टारेस्टबो जायो नोंथां आरो साबसिन आरो माखासे जे फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो हारसिङै जानो हायाना खान्थालफोरखौथ' जों हारसिङै जाजोबनो हाया।
औ नोंथां औ
औ नोंथां जोंहा दा समाबो जाबाय एसे उनाव रायज्लायजासिगोन नामा।
औ नोंथां मालाबा सम मोनबा रायलायफिनगोन दे।
औ दे नोंथां दे।